हेलौ।
अ नोंथां बुं।
अ आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो होननानै क कलहर
उम सोंथि माने रायज्लायनो होननानै न'
अ सोंथि एबा रायज्लायनो होनना हरदो
सोंनाय नङा औ।
अ सावरायनाय उम
दे बुं
नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथाङा फ्रि दंना? ओ आं नोंथांनाव ओ फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनो ला लादों नोंथांजों लोगोसे फिथाइ सावरायनायनि बागै। सावरायगोन।
उम
नोंथाङा ओ ओरैनो मा मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो?
फिथाइ सामथाय मोजां मोनो फिथाइ सामथायाइखौ जानो ओ बेखो फिथाइ सामथाय गोबां दं बिदिनो। दं। फिथाय सामथाय जेरै आपेल, आंगुर, थालिर।
अ।
आनारस, खुसेेर।
अ।
जुखाम आरो बिफोरखौ जानानै जोबोर जोङो भिटामिन मोननो हायो आ र औ आरो गेजेर गेजेर।
आ
आं दानि मादाव बयनिसाय मोजां मोननाय र' बुंनि दा फिथाइ सामथाय बेनिखौ बुंनोसै, आं बांसिन थालिर
आ
आंगुर बेल बेफोरखौ मोजां मोननो बां सिन आरो आनारस थाइजौ बेखिनिया आंनि फेभरेट। दे नोंथाआ मा सोंनायमोन आरो?
नोंथाङा दि फिथाइ सामथायाइनि मुं खोन्थाबाय बेफोर फिथाइया नोंसोरनि नोंथाङा दि फिथाइ सामथाइनि मुं खोन्थाबाय बेफोर फिथाइआ नोंसोरनि एरिया एबा गामियाव दंना गैया?
बेफोर फिथाइ सामथाइया बांसिनानो गैया जोंनाव ओ ओ
उम।
बाखि आपेल
अ।
फोरा जोंनि
अ। ओ थाइजौखो जोङो बोरै माबोरै मोननो हायो। थाइजौ बिफांआ बोरै रज'यो?
हेलौ
अ
नोंथाङा एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादोंमोन।
अ
ओ आं नोंथांनाव नोंथांखौ बुंदोंमोन थाइजौ फिथाइखौ जोङो बोरै मोनो? ओ थाइजौ बिफाङा बोरै जायो आरो फिथाइआ बोरै जाफिनो?
थाइजौ फिथाइखौथ' जोङो थाइजौ फिथाइ होनबाथ' दा जोङो जेरै थाइजौआव ओ फिथाइनिफ्रायनो बिफां जायो।
अ
बिदि आरो ओम फिथायनिफायनो बिफां जायो बेलेगा बेफोर बिदि जाया बेगरनिफ्रायसो जायो।
अ
नाथाय बे थाइजौआ बेगरनिफ्रायनो
उम ओम नोंथांनि न'आव ओ थायजौ बिफां दंना गैया?
थायजौ बिफां दं फांसे फांनै
उम
गोबां गैया नाथाय दा बे फिथाइ थायला।
अ
जों सान
अ नोंथाङा ओ नोंथांनि न'आवदि थाइजौ बिफां फांसेदोंमोन बेनि फिथाइखौ नोंथाङा जादोंना जायाखैमोन?
ओम माखो होनदों नों?
नोंथांनि न'आवदि थाइजौ बिफां फांसे दों होनदोंमोन नोंथाङा। बे बिफांनि थाइजौ फिथाइखौ नोंथाङा जा मोनजादोंना मोनजायाखै?
बे फिफांनि फिथाइखौ मोनजाबाय।
ओ ओरैनो खानबेसेसो जानाय?
जाबाय खन गोबां जादों दा बे फिफाङा फिथाइ थायला आरोना।
उम
मानि जाहोनाव थायला मिथिला आरो।
ओ
थाइबाबो थाइसे थाइनैल' थाबाय सिरिना थाङो।
उम
नोंथांनि फेभराइटआ मा मा फिथाइया फिथाइ सामथाइया?
आंनि फेभराइट होनोबाथ' आङो बयनिसाय बांसिन सुमफ्रामखौनो मोजां मोनो। सुमफ्रामखौनो बयनिसाय मोजांसिन मोनो।
औ सुमफ्राम बिफाङा नोंसानियाव दंना गैया?
सुमफ्राम बिफाङा जोंहानाव दोङो।
दा दंना गैया आरो?
दा दासिम दोङो।
दा मोनबायना मोनाखै बे फिथाइया?
दा फिथाइ दंना गैया आङो ना बारियाव बारा थाङा नालाय बिनिखायनो फिथाइखो नायनाय जायाखै।
औ। नोंथांनाव फिथाइ सामथाइ गोबां दंबा
औ।
जानो थांगोन सानसे जों।
अ जानो हागोन सुमफ्राम फिथाइखो जोङो बिदिनो आङो बांसिन बिदिनो मेलाफोराव जायो मेलाफोराव हानानै स्टिकाव थुनानै मस्ला बायदिसि सिना लगायना होयो होमबाना सुमफ्राम फिथाइया जोबोद गोथाव जायो।
औ।
नोंथाङा मालाबाफोर जाबायना सुमफ्राम फिथ थाइखो बिदि फुजाफोराव फुजा एबा हाथाइ बाजारफोराव?
सिना फिथाइ सामथाइखौ।
सुमफ्राम फिथाइखौ नोंथाङा जाबायना?
औ। जाबाय फुजा मेलाफोराव फाननाय जायो।
अ।
बेफोरावबो जानाय जाबाय आरो गोबां रां मोनो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ
अ।
फाननानै।
उम।
उम।
नोंथाङादि थाइजौ फिथाइ जानो मोजां मोनोनो अ नोंथाङा दि थाइजौ फिथाइ जानो मोजां मोनो नो नोंथाङा थाइजौ बिफां गायनो गोसो जायोना जाया
गायनो गोसो जायो। आं थाइजौ गायबाय आं बायना लाबोदोंमोन थाइजौ
अ
आं दा थांगोन थाङा मिथिया आरोना किसुमान थाइजौआ जोंनि जायगायाव थाङा हानि थाखायसो थाङा ना ना मानि थाखायसो मिथिया आरो एसां नलेज गैया नोंथाङा मिथिगो नामा
ओ मिथिगौ नोंथां ओ नोंथांनि बुंनायाबो जादों खायफा हानि थाखायबो जायो आरो खायफा गोबां उम बिदिनो मिलायै गोबां माबा थायो हासार बायदिसिना मोननांगोखो मोना जोंनि हायाव जोंनि माने गुबुन रायजोनि थाइजौ बिफांखो जोंनि रायजोआव लाबनानै गायफिनबा बे जाया गुबुन रायजोनि हाया बेलेग जोंनि हाया बेलेग नालाय बेखायनो खायफा थाइजौआ रज'यो थाङो खायफाया थाङा जोंनियाव गायफैबा नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा